नोंथांनो जाबाय।
नोंथांनि सिगाङाव आं मोनसे आयदानि सायाव साररनो नागिरदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय दैनि सायाव आं सावरायनो नागिरदों। जागायबाय नोंथां। दै नङाब्लानो गासै जिबियानो थांनानै थानो हाया। जेरै मानसि जिब जुनार बिफां लाइफां दाउसिन दाउला एम्फौ एनला गासैनोबो जोंनो दैखौ नांगौ आरो जोङो खामानि मावनायाव फुंनि दै नङाब्लानो जाया फुङाव सिखारनायनिफ्राय लाजेननानै मोखां सुनायनिफ्राय लानानै जोङो जानाय लोंनाय संनाय जि सोम सुनाय दुगैनाय बेफोर खामानियाव जों गासैबो दैखौनो नांगौ दैखौ जोङो मोनो दैखरनिफ्राय मोनो खलनिफ्राय मोनो आरो ओ बिलो दैमा निजोरा फुंखानिफ्राय बेफोरनिफ्राय जों मोननाय जायो दैखौ
दा दैया जाहैबाय आथिखालनि बुंनो थाङोब्ला दैया
गाहाय था गाहाय थाखोआवहायो जामलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला दानि दिनावहायो गोज बिगियानारि मुगायावहायो जायगानि अभाब जानायनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दान स्रांनानै दानस्रांनायनि जाउनावहाय दैया गाहायाव गाहाय थाखोआव थांबाय आरो
बिनि थाखायनो जोङो ओ अखायाबो बोथोर गिबियावनो हालाबायो आरो बोथोरनि उनावबो अखा हायो जों बेफोर खौ नुनो मोनसै जायनि जाहोनाव बोथोरा थिग गैला आरो बिनि जाहोननि थाखायनो दैबाना जानायखौबो जों नुनो मोनसै हायोबा अखाया हायोबा बाराद्राय हायो आरो हायाबा हाथारा गोरान रांख्राव जायो जायनि थाखाय जोङो दैबाना जाबाबो खस्थ' मोनो आरो गो रानख्राव जाबाबो आबाद मावनो थाखाय जोङो खस्थ' जायो बिनि जाहोनाव जानाय लोंनायफ्राबो खम जायो माइफोर बेफोर खौ जोङो खम बिबाङाव मोनो ओ आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला नैबे दा सोलिफुबाय थानायाव बुंनो थाङोब्ला बोथोरनि थिग गैयिनि थाखाय दैबानाखौ जों जा जाबाय थानाय नुनो मोनदों जाययाव अखाया बिथोर बो बोथोर गिबियावनो हानानै बाराद्राय हानानै दैबाना जानायखौ जों जेरावबो नुनो मोन्दों जेरै दा अखा बारा हानायनि थाखाय अरुणाचल सिक्किम शिलं बेफोरबायदि जायगायावहायो हाजो गावस्रानायबो जोङो नुनो मोनदों जयनथ थाखाय बेवहाय गोबां मानसिनि मानसिनि जिउ खहा जानाय मोन्दों नुनो मोनदों ओ बिफां लाइफां जिब जुनार न' बां मानसिनि गोबां खहा जानाय मोनदों नुनो मोनदों सा सानजा भारतआनो मोनसे जाहैदों मोनसे समायना रायजो बे समायना रायजोआव दा दैबाना दैमानाजों भुगिनांगासिनो दङ बिफां लाइफांजों बुंफबनानै थानाय बे जायगायावहायो जोङो गोबां ओ आबाद मावनानै जानो हायो गोबां रोखोम आबाद मावनानै मोनो दैनि थाखायनो ओ
जायनि थाखाय दा दैज्लांनि समावहाय अखाया बारा हानायनि थाखाय दैबाना सोमजिदों बे दै बानायावहायो जोंनि आबादफोरा खहा जालांनो हमदों ओ आरो बेजों लोगोसे गोबां जानाय लोंनाय बेफोरखौबो जोङो आंखाल नुनो मोनदों
दैमा बिलोफोरा दै दैजों उसिफावनानै बाना जानाय नुनो मोनदों
जाउनावहायो जोङो ओ बाराद्राय अखा हानायनि थाखायनो खस्थ' मोननायखौ जोङो मोनदों आरो ओ खहाबो जादों गोबां खहा जादों जोंहा मानसिनि जिउ जिब जुनारनि जिउ न' बां बेफोर खहा जादों दुब्लि फोथार आबाद बेफोर गासिबो खहा जानाय जों नुनो मोनदों दैबानानि
दैबानाजों थैनाय अनजिमा मानसिनि जिउ खहा जानाय अनजिमायाबो बारानि फ्राय बारा जानो हमदों ओ दैजों जाहैबाय जोङो गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हायो दैजों जोङो मोब्लिब दिहुननो हायो मोब्लिबखौ जोङो दानि गोरि गोनोखोआरि मुगायाव जोंनो बयनिख्रुइबो गोनांसिनानो जाहैबाय मोब्लिब बे मोब्लिबखौ जोङो दैनिफ्रायनो मोननो हायो दैखौ जों बान्दो थेनानै बेखौ खालामनाय जायो बान्दो थेनानै जोङो माखासे बिगियानारि आदब जो जों दैनि दोहौखौ मोब्लिबाव सोलाय होयो बे मोब्लिबनि था बे मोब्लिबखौ जोंनो दा बिगियानारि मुगायावहायो गोबां गोनांथि जानानै फैदों ओ दैबाना जाखांनायनि उनाव जोङो गोबां
ओनसोलफोरावनो बेराम बेराम आजार जानायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जों जनावहायो कलेरा जायो दै दै बानानि उनाव माखासे बेमार फोरा थालाङो ओ दाउ अमा आरो मानसि नियावबो बेफोरबायदि बेरामा जायो
जायनि जाहोनावहायो बेजोंबो जोङो मानसिया भुगिनांगौ जायो जिब जुनारफोरा भुगिनांगौ जायो
दैबाना जाखांनायनि उनावहायो ओ गोबां न' बांफोरा बायनानै थाङो गोजाव लाङो बेफोरखौबो जोङो गोदानै लुफिननांगौबा बिराद खस्थ' नांगौ जायो आरो जोङो दैबानाजों माखासे गाहामबो जालाङो बे गाहामफोरा जाहैबाय जोङो दैबानाजों गाज्रि मुवा बेसादफोरा गोजावफालाङो आरो हासार गैयि हाफोरखौ हा गोनां खालामो बेफोरनो जाहैबाय बेफोर हाफोरखौ जोङो बे हाफोराव जोङो माइ गायोबा गोबां आबाद आबादा सोमखोर सोमखोर जायो आरो माखासे ना फुवानफोरबो जोङो बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय बेफोरो जोंनि थाखाय मोजां नाथाय बाराद्राय जायोबा बेफोरो जोंनि थाखाय गाज्रि आरो जोंहा गोबां खहाबो जायो जिब जुनारनि खहा जायो मानसिनि जिउनि खहा जायो न' बां बेफोर गासिबो खहा जायो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां नोंथाङा माबाफोल आयदानि सायाव बुंनो नागिरदों नामा
आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बेनो जाबाय मा आथिखालनि सोलिफुबाय थानाय इन्टारनेट जाय इन्टारनेटखौ जोङो बयबो बाहायो बे इन्टारनेटआनो जाहैबाय मा ओ सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे फोनांजाब राहा बेयो बाय इन्टारनेटआ जोंनो गोरलैनो खामानिफोरखौ जगायना होग्रा बेफोरबायदिबो बुंनो हायो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो सुबुं माहारिफोरा माबायदि ओ माबायदि समनिफ्राय माबायदि समसिम दावगाबोनो हाखो बेखौ जोङो बुंनो हायो। इन्टारनेटानो मा सुबुंफोरनि गाैसिबो खामानिखौनो गोरलै इजि खालामनानै होजोब नो हाबाय आरो जा जोङो माखासे ओ नुयै जायगाफ्राव बा माबा फोर थांफेरै जायगाफोरावबो जोङो नायजोबनानै इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गासिबो जायगा फोरखौबो नायजोबनानै बे जायगायाव थांनो हायो। गुबुन जाय गायाव थांनायनि ट्रेन टिकिट बा फ्लाइट टिकिट बायदिसिना आ टिकिटनि बुकिं खालामनांगौब्ला जोङो अनलाइननि गेजेरजोंनो थाबैनो खालामनानै लानो हायो बेखौ जोङो ओ थांलाय फैलाय बायदिसिना खरसा खालामनायनि गेजेरजों ओ बेखौ माव फुंनाया गोबाव लायोब्लाबो दा इन्टारनेटनि गेजेरजों जों खम समनि गेजेरावनो बेखौ बानायना लानो हायो आरो आ खम समनि बेसेनावनो मोननाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बेखौ जोङो मावफुंनानै लानो हायो। दा बेल' नङा बेनि अनगायैबो जोङो माखासे साख्रिनि एप्लाइ बा जोङो गोजानाव थानाय मानसिफोरनो भिडिअ' कल हरनाय बेफोर बायदि गोजानाव थानायफोरनो जोङो नुथारै मानसिफोरखौ बोसोरसे बोसोरनै जा जालांनाय बेफोर बायदि मानसिफोखौबो जोङो भिडअ कलनि गेजेरजों मोखांजों मोखां जों नुलायनो हायो मा बादि थासारियाव दङ' मा बादि थासारियाव गैया बेफोरखौ जोङो गासिखौबो बे भिडिअ कलनि गेजेरजोंनो नायजोबनानै मोजां गाज्रि बेफोरखौ सोंलायनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो दानि दिनावहाय ओ फैस सग बायदि बाहायनाय बेफोरबायदिखौ ओ थाइबैसे थाइनै खुस्रा बा थायनै बेफोर बायदिखौ मोननो थाङा अबेबा समाव ओ फैसा खुस्रांनि थाखाय बिराद ओ प्रब्लेमबो जायो बा बबेबा समावहाय जोङो गोबां खहाबो जायो बिनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो दखान एबा फिसा फिसा गलाफोरावनो बायनो थाङोब्ला मैगं लानाय ओ मैगं बायनायनि फ्राय लानानै बा ओ बेसेबांबा गिदिर गिदिर गारि मथर बायनाय फ्राय लानानैबाबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बायदि माखासे एपफोर दिहुननानै ओ जायखौ ओ गुगोल पे फनपे बायदिसिना एपनि गेजेरजों जोङो खम समनि ओ गेजेरावनो बेफोरखौ ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों फैसाखौ होनो हायो बिनि गेजेराव जोङो बे फै साखौ नांगौ बायदियै जेबो एसेबो बारा एबा खमबो होआलासे जोङो थाखागथि जखायैनो होनानै हरनो हायो गावनि ओ बेंक पासबुक एबा एकाउन्टावनो फैसाखौ दोननानै बिनि गेजे जेरजों ओ फैसाखौ दाननो हानाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो माखासे गारि मथर सालायनायनि गेजेराव नांनाय डकुमेन्टस बा गावनि न'खराव नांनाय माखासे डकुमेन्टस बायदिफोरखौ जोङो अ फिस कासारिफ्राव खारनाङा लासिनो जोङो बेखौबो अनलाइननि गेजेरजोंनो बानायनानै लानो हायो जेरै दड्राइभिं लाइसेन्स बा आधार कार्ड पेन कार्ट ओ भटार कार्ट बेफोर बायदिखौ ओ मालायनि सिङाव आखाइ फोलावा लासे गाव गावनो इन्टारनेटनि गेजेरजों इन्टारनेटखौ बाहायनानै जोङो बानायनानै लानो हायो बिनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ मुवा बेसादफोर बा निउस फोरखौ पेपाराव फरायनाङा लासे बेफोरखौ इनटारनेटनि गेजेर जोंनो इन्सटाग्राम बा मोखां बिजाब ब्राउजार इमेल बायदिनि गेजेरजों जोङो इनफरमेसन बा निउसफोरखौबो नायनो हानाय जायो गोजान गोजाननि निउस बा ओ खौरां बिलाइफोरखौ जोङो ओ नेयालासे जोङो मोखां बिजाबनि गेजेरजोंनो बा माखासे ओ एपफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरखौ खम समनि गेजेरावनो जोङो नायनो हानाय जायो। दा बेनि अनगायैबो बो जोङो माखासे मुलाम्फाखौल' नायनानै जाया बेनि गेजेरजों जोङो माखासे खहाखौबो नायनो हायो। जे इन्टारनेटनि गेजेरजों माखासे सुबुंफोरा खहाबो जाबोदों बेल' नङाखि मुलाम्फाल' जायो माखासे खहाफोरबो दङ बेफोर खहाफोरा जाबाय जोङो बांद्राय इन्टारनेटखौ बाहायबाय थायोब्ला बियो बेवहाय आ बांद्राय इन्टारनेटजों थाफावजाबबाय थानानै बियो जेबो खामानिखौनो मावनो गोसो गैयै जालाङो माखासे फरायसाफोर एबा फरायनाय समनि गथ'फोरा बिसोरो मबाइल उन्दै उन्दै समावनो मबाइलफोर लानानै इन्टारनेटनि गेजेरजों बायदि भिडिअफोर नायो भिडिअनि गेजेरजों माखासे जाथावै एबा नायथावै भिडिअफोरखौ नायनानै ब्लाबो माखा ओ सोलोंनाय फैयो बिनि गेजेरजों ओ गेम गेलेनाय माखासे बायदिसिना आयदाफोराव बिसोरो नांहाबनानै थानानै फरायनाय एबा लिरनायफोरखौ बिसोरो गोसो होआ गोसो होआ जालांनो नागिरो। दा माखासे बेफोरबायदि ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों बांद्राय बाहायनायनि थाखायनो इयुन समनि गथ'फोरा माबायदि जाहैगोन बेफोरखौ जोङो हम दांनानै मोननो हायोखि इन्टारनेटखौ बांद्राय बाहायब्लाबो जोङो फारसेनिफ्राय लानानै मोजांनिफ्राय लानानै खहानि खहाबो जायो जोङो बांद्राय इन्टारनेटखौ बाहायोब्ला ओ बा एबा जोङो इन्टारनेटखौ मोजां खामानियावल' बाहायनानै बा बाहायनो रोङाब्ला बांसिन खहाबो जानो हायो माखासे ओ फटक बायदिसिना ओ मेसेज लिरनाय बायदिफोरखौ ओ लिरना हरनाय बेफोरखौ जोङो आपलड खालामखांनायनि उनाव इन्टारनेटनि गेजेराव जोङो इदिट खालामनो नागिरब्लाबो बा बेखौ फाहामफिननो नागिरब्लाबो गोबाव समनि उनावहाय फानफिननोब्लाबो बेखौ मोनफिननो थाङा। बिनि थाखाय जोङो माखासे मावफ्लांनाय गाज्रि खामानि एबा बेफोरखौ जोङो गथ'फोर खौ ओ बाहेरायाव बा इन्टारनेटनि गेजेरजों बयनोबो फोसावनानै लाग्रोखायोबा उनाव बेखौ जोङो ओ गोरोन्थि जादोंब्लाबो बेखौ गुबुनफोर नुखांनायनि उनावहायसो ओ दाननो हायो एबा बेफोरखौ जोङो ओ माबा मोनसे गोसोआव दावदाब लानानै थाबाय थानांगौ बायदि जानानै थायो बेनिखायनो जोङो सानै हयै मावनांगौ जायो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनायाबो मोनसे मुलाम म्पानि गेजेरजोंब्लाबो खहाबो लाबोयो बेनि थाखायनो माखासे